औ खोनादों नोंथांना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ
आं दायो माने जानायनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
अब्ला नोंथां
जानाय ओंख्रिनि
माबा जोंथ' मोनसे त
माबा जोंथ' मोनसे टपिकनि सायावलाायनो सानदोंमोन नोंथां
टपिकनि सायाव जों रायलायनो सानदों बेखौ नोंनो
सानदों बेखौ नोंनो एसे बुंफुना हो होदो दे नोंथां औ नोंथा औ आङो दायो माने दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बे दैज्लांआवहाय जोंनि देहाया गोबां खहा जायो। बिनि थाखायनो मा मा बुस्थुखौ जायोबा जोंनि देहाया बोलो मोनो बिनि सोमोन्दै रायलायगोन आरो जानाय ओंख्रिफोरनि सायाव खोनादोंङा नोंथां हेल' हेलौ
औ खोनादों नोंथां दे बुं
दायो माने जानाय ओंख्रिनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बे दैज्लांआवहाय जोंनि देहाया सान्दुंआव गायनाय फुनायनि जाउोनाव गोबां खहा जायो नालाय बे खहाखौ मा मा ओंख्रिखौ जायोबा जोंनि देहाया गोहो मोनो सावस्रिया गैयै थायो बिनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै
नंगौ नंगौ दे नोंथां बुं दे मोजां जोबोद मोजां जबोद मोजां
जोबोद मोजां नोंथां दे बुं बे दैजलांआवहायथ' नै सान्दुंजों सान्दुं सान्दुुंआव ओंखारनानै दाथ' नै माइ गायनांनाय बिदि माइ गनाय बोथोरावहाय जोंनि देह लोरबां जायो। जन्दिस होयो बे जन्दिस जानायखौ होखारनो थाखाय जोङो मैथा बांगाल ना बेफोरबायदि दै ओंख्रिखौ जायोबा गोहो मोनो
औ
आरो खांख्राइ खांख्राइफोर सावनानै जायोबा जोंनि जन्दिस जानाय आमाय मोननाय जायखौ जोङो जन्दिस जानाय होनो बेखौथ' नोंथाङा मिथि योना जन्दिस बेराम होनबा माबायदि बे बेरामाव गोगलैबाथाय जोंनि देहाया माबायदि खहा जायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ
औ मिथिगौ नोंथाङ मिथिगौ
थैफोराहाय जेनेबा जन्दिेस जायोबाथ' थैफोराहाय दै जालांजोबनानै मानसिया जानो लोंनो हायै एकदम उन्दुनो उन्दुनोल' ओंखारो बे उन्दु उन्दुनोल' ओंखारनाय देहाखौ गोग्गोयै लाखिफिननो थाखाय जोङो खांख्राइ सावनानै जायोबा जोंनि देहाया गोग्गोयै थायो आरो मैथा बांगालजों ना बेजों मैथा बांगालजों नाजों जायोब्लाबो जोंनि देहाया गोग्गोयै थायो आरो खामब्रेंगा होननायखौथ' नोंथाङा सि
मिथिगौ मि सिनायो सिनायो नोंथां सिनायो।
जोंनि बे बर'नि एकदम जाग्रा आंगोथार खाजा जामुं आरोना बे जामुंआ। बे जामुंजों खामरेंगा होननाय जामुंजों आरो नाजों जायोब्लाबो जोंनि देहायाव एसेबाबो गोहो मोनो।
औ नंगौ नंगौ।
आरो थालिर मैखुन थालिर मैखुनाबो जोंनि देहायाव जेनेबा थालिर मैखुनजों दाउजों जायोब्लाबो रोदाफोरा रोदाफोरा ख्रुबख्रुब मोननाय आथिं नि हारा हुराफोरा सानायफोरा मोजां जायो। खर' सानायफोरा मोजां जायो थैफोरा बारायो आइरन गोनां मैगं गं नालाय बियो।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनागासिनो।
आरो थालिर फस्ला थालिर फस्लाखौ मिथियोना? मिथियो नोंथां थालिर फस्लाखौ मिथियो जानो गोथाव औ नोंथां बिखौ थ' नै अमाजों जायोब्लाबो जोंनि देहाया गोहो मोनो आइरन मोनो। आरो माना मुनि मैगंखौ मिथियोना?
मिथियो नोंथां मिथियो मानिमुनि औ मिथियो।
दुब्लि बारियाव थायो बे दुब्लि बारियाव थानाय माना मुनि मैगंखौ जायोब्लाबो आलुजोंसो जाखायो जाखायो नालाय जोंनि बर'फोरा बे मैगं गंखौ बे माना मुनि मैगंखौ जायोब्लाबो जोंनि खर'नि मेलेमफोरा एसेबाबो जेनेबा गोग्गोयै थायो थायो।
आरो नंगौ औ नोंथां औ आङो गामियाव थानाय हिसाबै बेखौ एसेबाबो मिथियो आरोना बिदि जानाय मैगंफोरखौ म' बबे मैगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया एसेबाबो मोजां मोनो।
उम
आरो गन्थंनि खुन थाइ बायोबाबो जेनोबा गन्थं गोलैबायनानै सौदावनानै गन्थंनिफ्राय थै ओंखारोबाबो जोङो खानसिंसा बिलाइ जों आलुजों जायोब्ला मोजां जायो आरो बेखौथ' गोथाङै सिफ्लेनानै गन्थङाव सोह'रबा बाबो जोंनि देहाया मोजां थायोना।
औ नंगौ नोंगौ नोंथाङा गासैबो थारैनो मैगंफोरनि बारै खोथाखौ बुंलांबाय आङो जोबोद जोबोद मोजां मोनदों नोंथांनि बेफोरबायदि माखासे मैगंफोरनि प्रफिट जायखौ जोङो मैगंफोरनिफ्राय जोङो गोहो बोलो मोनो देहायाव बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांबाय आं जोबोद खोनानानै मोजां मोनदों आरो नोंथांनिफ्राय आङो बेफोरखौ मिथिनानै मोननो मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां।
औ नोंथां
नोंथांनोबो आंबो आंनि मिथिनाय मैगंफोरनि बागै आङो ओंख्रिफोरनि बागै गै एसेबाबो फोरमायनोसै नोंथां।
ओं जागोन दे नोंथां जागोन दे।
ओ औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर दङ नोंथां जे जे जोङो बोथोरनि मैगं थाइगं ओ बोथोराव मोनो। दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर जेखि जाया बोथोरावनो गाबागाव गाबागाव मैगंनि सम फैयो। थिग बेबायजिनो नोंथां। दा जोङो दैज्लां बोथोराव मैगं मोनो ओ फोरला मोनो जिंखा मोनो खुमब्रा मोनो आरो थाइबें मोनो। ओ मैथा बांगाल नोंगौ नोंथां नों औ मैथा गोजा औ मैफ्राय बायदि बायदि रोखोमनि भिन्दि बायदि बायदि रोखोमनि मैगं मोनो। दा मै बे मैगंफोरानो मा बे मैगंफोरखौनो जानानै मा जोंनि देहाया राफोद आरो गोहो मोनो जों जिउआव थांना थानायावहाय नोङो भिटिन भिटामिन प्रटिन केलसियाम जा दं देहायाव नांगौखिनि ओ गोहोफोरखौ जोङो बे मैगं थाइगंनिफ्रायहाय जोङो बुथुमनानै लानो हायो। दा बेफोरनो जों जोंनि जिउ खुंनायाव मदद खालामो। दा जोङो मैगं थाइगं गैयाब्ला। जामुं जाग्रा आदारफोरखौबो जोङो जानो खहाब गोनां जाया। दा मैगं थाइगङा जादों जोंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां जोंनि ओ सालायबा गोथाव थावनाय बुस्थुखौहाय लाब-लाबोग्रा मैगं जायखौ होनो जोङो मैगं। दा बेफोरखौ जोंनो जिउआव नांथारगौ आरो जोङो ओ बे रोङै रोङै बा मिथियैफोरखौहाय जोङो मैगंफोरखौहाय जोङो आबादखौ गायनो रोंनांगोन आरो जोङो फोरोंनांगोन। दा बेफोरो जादों जोंनि बिबान नों थां ना मा होनो नोंथां? दा नोंथाङा एसे बुंदो? ओ मैगंफोरखौ जों माब्रैहाय जोथोन लाखिनांगौ। मैगंफोरखौ जों माबोरै सांग्रांथि लाखिनांगौ जोङो आबादखौ माबायदि गायनांगौ नोंहा नों-नोंथाङा नो एसे फोरमायना होदो नोंथां दे।
औ नोंथां औ जोंनि खाथि नि दानि जुगावथ' जेनेबा एम्फौ एनलाफ्राबो बारा जाबाय मानसिफ्राबो जानाय लोंनाया बारा जाबाय। बेनि जाहोनाव गोबां मेडिसिन बाहायो। बे मेडिसिना जोंखौ गोबां जोंनि देहायाव गोब बां खहा लाबोगासिनो दं आरो। बेखौ जोङो होबथानाया मोजां। जायनि जाउनाव जों न'आवनो मोन नाय गोबोरखि हासार बोरमा खि हासार बेफोरखौनो होनानै खेथि मावोब्ला जोंनि मैगं थाइगंफोरा मोजां जानायजों लोगोसे बेफोरखौ जानानै जोंनि देहाया गोहो मोन गोन आरो।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आरो जोङो बिदि बायनाय मैगं गोबां मेडिसिन होनाय मैगंखौ जायालासिनो मालाबा समाव जोङो हाग्रानि मैगंखौबो गेजेर गेजेर जाहो होलांनांगौ। जाय मैगंफोरखौ जाय ओंख्रिफोरखौ हाग्रानि मैगंनिफ्राय मोननाय ओंख्रिफोरखौ जानानै जोंनि देहाया गोहो मोनगोन। बेबायदि माखासे मैगंफोरखौ नागिरनानै जों बर' जोंनि सुबुंफोरा संनानै जायोब्ला जोंनि देहाया एसेबाबो रैखा मोनो आरो। जेरै जाय मैगं बे हाग्रानि मोननाय खि फि बेन्दोंफोराबो नाफोरजों दाउफोरजों जायोब्ला जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखियो आरो। आरो बेयो सालायनि गोथाव मोननाय मैगंबो जामुंबो जायखौ ओंख्रि संनानै जायोब आ जोंनि बर'आ एसेबाब इनि बारायाव इसेबाबो बुरजा जानो हायो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ दा नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां जोंनि मैगंफोरनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय खिथालांबाय दा बेफोरखौ मिथिनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां दा नोंथाङा नोंथां मा मैग गंखौ गोथावसिन मोनो बेखौ खिन्थादो आं एसे फोरमायलाय नोंथां
थ' सबायजों दाउजों होनबा बिराद गोथाव मोनो सबायजों दाउजों जोंबा सबायखौथ' नोंथाङा मोनथिखायोना जायखौ दाबायदि दैलाङाव मोननो ना आरोना मेसेङाव खुबैनानै दैलां माबा समावहाय इसे माबायाव खुना नानै होख्रेमनानै जायोना जोंनि बर'आ
उम उम
बे सबाया जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय गोबां जोबोरैनो गोथावसिन मोननाय मैगं आरो ना गोथाव औ आं बेख खौनो गोथावसिन मोनो आरो
बुंनो थाङोब्ला गासिबो मैगङानो गाबागाव गाबागाव मोनसे ओह गोथाव मानि फेबराइत बुंनाय मानि गोथावसिन बुंनाय थायो माने गासिबो मोजाङानो खिन्तु गाबा ए सायख'जानाय ओंख्रि थायो हिसाबै जेरै नोंथांनि थाखाय सबाय जेरै आंनि थाखाय जेनेबा नारजि अमा बिदि जाबाय गाबागाव सायख'जानाय हिसाबै नों बुंनो थाङ थाङोबा गासिबो मैगङानो मोजां गासिबो जामुं आनो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय आय मोजां दा नोंथां जोंहा समनिबो आंखाल नै जोंना समा जानानै फैबाय रालायबाबो खोथाया जोबखाया आरो नोङो जों रामायनानै फोजोबनो हाया बेखायनो बेखिनि दालायनायखौहाय नोंथांजों एसेब्लाबो दालायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनि सिम आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाते उननि भिडियआव जोङो उननि ओ थपिकाव जोङो मोजां मोनसे बाथ्रा सावरायनानै जोङो बिदिनो रादायनो मोन
थारायनो मोनसिगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथांजों रायलायनो मोननानै बो आंबो जोबोर मोजां मोनदों जाय माखासे बाथ्राफोरखौ आंनि जानायनि सोमोन्दै मिनथियामोन बेफोरखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां
औ गो
औ रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां दे अब्ला नोंथां जों दोनथलायनोसै ना औ नोंथां औ समनिबो आंखाल नालाय